नोंथाङा फ्रि ना?
औ फैयैनो दं नोंथां दायो।
होमबा जोङो रायलायनोसै ना?
अ जागोन दे नोंथां औ
जों दायो फरायनायनि सायाव रायलायनोसै ।
आतसा औ जागोन दे ।
नोंथाङा दायो बेसेबाङाव फरायबाय दं ।
आंथ' दायो नोंथां माने फरायनायखौ द्रप आउट खालामना दोनथ'नाय जाबाय आ रो माने फरायथ'दि आरो बियो औ नोंथाङालाय आरो
आङो ओरैनो बि ए आव एदमिसन लादोंमोन खिन्थु फार्स्ट सेमनिफ्राय माने एगजाम होनानै थांनाय जायादाया माखासे फाइनानसियेल रांखान्थि प्रब्लेमनि थाखाय
अ आं एबार बि ए आव एडमिसन खालामदों।
औ
बड मेजर'आव
बड' मेजराव आरोना औ औ । नोंथाङा ओरैनो बर' मेजर रावआवथ' दा एडमिसन लाबायना?
औ
कलेजाव लादों ।
उदालगुरि कलेजआव
अदालगुरि कलेजाव
उम
औ हजोंनो थाना फरायगोन ना नोंथां?
ओं हस्टेल
औ ओरैनो नोंथाङा बि ए खालामखांनायनि उनाव आरो उननि फिउचाराव मा मा खालामलांबावगोन?
बि ए खालामनायनि उनाव मास्टार दिडिग्रि खालामसै ।
मास्टार दिडिग्रि खालामगोन आरो ना ।
औ
खायसे खायसेथ' आजिखालि बि ए खालामनाल' बांसिनानो थायोना ।
उम
आरो दानि जु
ओरैनो नोंथांनि फेमिलियाव साबैसेसो बेसेबां बेसेबां फरायखो?
जोंनियाव सासे एबार मेट्रिक लिरगोन ओमफ्रायथ' आ रो आं एबार बि आव एडमिसन लादों।
औ औ औ
टुवेल्भ पास जानानै माबा मोनसे क्रस लाबा डायरेक्ट मोजां जाखायो माने ओमफ्राय आङोथ' आरो जेबो क्रस लाथ'ला जेनेबा बि ए खौनो फरायनोसै होननानै आं बिे ए खौनो खालामबाय आरो जेबो खालामासै।
औ
नार्सिंफोराव लानो होदोंमोन आरो ओमफ्राय नार्सिंफोर लाबाबोथ' डाइरेक्ट मोनखायो होनबाबोथ' सर' कारि जायाबा ओरैनोथ' बिदि जेनेबा प्राइभेट फ्राव हाबना थाबाथ' सेलारि फ्रा बेराद खम जायो नालाय सरखारिफोर जानांगौ आरो। खौनो मोननो थाङा प्राइभेटफ्राव प्राइभेटफ्रावसो हाबनानै थानांगौ जायो।
ओरैनो मानेहाय टुयेल्भ पास जाखांनायनि उनाव दिप्ल'माफोर लाना थायोबा सार्टिफिकेटनि थाखाय मोजां जायो आरो। बेनि उनाव दिप्ल'मा लाखांनायनि उनावहायो उनफोराव बिए फोरफोरखौ लाफिननो हायो आरो माने डिग्रिखौ
ओम
हौवासाफोराथ' आजिखालि टुवेल्भ पास जाखांनायनि उनाव माने गोबाङानो आइ टि आइ आव दिप्ल'मा लानायखौ आं दानि दिनाव बांसिन नुगासिनो आरो माने
ओम नोंथाङाबो दा आइ थि आइ लादो नामा?
आंना लादोंमोन नोंथां खिन्थु आंनिया माने बेसिक ट्रेनिंसो आरो माने सिक्स मथनि थाखायल' माने
अ दा जोबबाय
औ जोब्बाय
ओमफ्राय दा मा खालामबाय दं?
दायो ओरैनो दङ जोंखौ माने जोबखांनायनि उनावहायो प्लेसमेन्ट हरदोंमोन हरनाया माने आं थांदिया आरो।
अ
औ
ओमफ्राय ना बि फरायफिनसिगोन।
बिथ' फरायनाय जाथनाय नंला खोमा नोंथां। उनफोराव नायनो सै दाथ' ओरैनो कम्पि कम्पिटिेटिभ एगजामफोरसो ट्राय खालामगासिनो आरो माने
अ
औ
एस एस सि फोरनि एगजामफोरखौ होलाबायना होलै
औ होगासिनो नोंथां होनायालाय
होबायानोथा बोसोरै बोसोर
औ दायो नोंथांमोननि जायगायाव
गोलोम बोथोरनि जे सोलोंथाइ फ्रियावनो फोरोंदों माखासे
उन्दै उन्दै फरायसाफोरखौ जे मेट्रिक बा हायार सेकेण्डारि फाइनाेल एगजाम होनो गोनां बिसोरखौ फोरोंनाय सोलिदोंना सोलियाखै नोंसिनिथिं नोंथांमोननि ओनसोलाव
जेनेबा क्लास टेन ओइथ बिदिफोर नालाय गाव गावनि स्कुलावनो कचिं क्लास लादों ओमफायथ' आरो गामियावथ' बिदि फोरोङाखै
अ
ओमफ्राय बिदिनो गामिनियाव सासे सानै थानायफोरखौ बे गामिनि माखासे मास्टारफोर प्राइभेट स्कुलफ्राव मावनाय थायो नालाय जेनेबा बिसोरो बिदिनो माबादों। फोरोंदों इसे गावनि न'आव लिंहरनानै आरो
औ औ गामिनिनोखा आरो माने
औ
औ जोंनि गामि बिथोर बिथोर ओनसोलनि बर' गथ'फ्राथ' दानि दि जों सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां डाउन जालांबायना
ओ
दासो इसे दावगाहांफिननो नागिरदों।
ओ
बे मबाइल गेम गेलेना थानायानोसै आरोना
ओम आरो नों दाना बै सरकारि स्कुलफोरावदि सोरबा सोरबा बिदिनो टिचार फोराबो एसे बारा थाल लाबाङा बारा फोरोंनायाव इसे आरो फोरोंबाबो बारा स्ट्रिक्ट खालामा नालाय स्टुडेन्टफोरखौ ओंखायनो गथ'फोरा बारा गोसो होआ बारा फराया
औ
लिरनो हरबाबो लिरना लाङा ओमफ्राय बेबो जेबोबो बुंला मास्टारफोराबो ओंखायनो इसे डाउन जाबाय आरो दाना मबेल मबेल नायनाया बांसिन जाबाय ओन्दै ओन्दै गथ'फोरा
औ नोंगौ नोंथां
ओरैनोबाबोथ' मेट्रिक लिरखांनायनि उनावसो कलेजावसो इसे एनै नांगौ जायो। नालाय ओमफाय बिसोरथ' आरो दानिया माबा एम इ स्कुल हाइ स्कुल फोरावनो दि मबेल लांफायो। बिदिखौ बिमा-फिफायाबो इसे थाल लानानै फोरोंनांगौ माने फरायनाय गैयाबानो जेबो जाया नालाय फरायनाय थाथारनांगौ।
औ
ओरैनोबाबोथ' गावनि इसे एनै गावनि आनथा नामबाबोथ' लिरनो रोंनांगौ। दानि जुगाव
आथिखालाव बेखायनो गोबां जोंनि बर'फ्राबो प्राइभेट स्कुल इंलिस मिडियाम स्कुल बिदिनो बेफोरावल' बांसिन होनायखौ नुनो मोनसै आरो माने
औ औ
जोंनि माखासे बर'नि एल पि स्कुलफ्राथ' गोबाङानो गोदोसोलांनानै फोरोंगिरिफोरबो गद गैला खम थायो । फोरोंगिरिया खायफा स्कुलाव बिनि थाखायनो गोमालांनायसो जाबाय आरो माने
औ
नोंथांमोननि गामियाव ओरैनो स्कुल दंना एल पि स्कुल?
ओ स्कुलाथ' गामियावथ' गैया जेनेबा गामि खाथियावसो दङ'।
औ औ औ ओरैनो साबैसेसो जायो बर' फरायसाफोरा?
जानायाथ' क्लास फाइभआव क्लास फाइभ बाव माबा दसजनफोरल'सो दं खोमा ओमफाय आरो बेलेग क्लासावथ' बेसेबांथाय गासै पन्सासजनानो जागोना जायाथाय आरो
औ पानस खालामना गोबांद्रायसो जायो दानियाव
औ
सासेयावहायो साथाम सानै साब्रै बिदिल' ओंखारलांसै जों गामियावथ' माने
उम दा ना बयबो प्राइभेटआवसो सोजोबो उन्दै उन्दैफोरखौ
औ माने जोंनिया ओरैजाय जायो माने गामियावनो एल पि स्कुलबो दङ बेयावनो आरो प्राइभेट बो दंना इउ एनि
ओं
बेयाव माने गोबाङानो गामिनियाबो इयावसो बांसिन सोजोबो माने फोरोंनायफ्रा बेयाव एदभान्स जायोना प्राइभेटाव
आरो बिमा बिफायाबो उन्दैनिफ्रायनो मोजां फोरोंलाङाबा उनावथ' आरो देरबाथ' हाखायानो जाहैबाय।
औ
बांसिनानो आइटिएल आबा मोजांसिन जायो खोमा
बेखौथ' बुंनो हाला नोंथां दा सायसे फरायनाया माने माखासे दिथागिरि बा न'खरनि सायावबो दायथ' थायो आरो माने
उम
थाल लानो रोङिनि थाखाय माने खायसे फरायसाफोरा माने बिदिनो ओरैबो जाया ओरैबो जाया जाहैयो आरो सोलोंथाइ बिथिङाव अब्ला नोंथाङा दायो बि ए आव बर' मेजराव एडमिसन लाना दं आरोना क्लासा मालानिफ्राय जागोन नोंथां
आगष्ट'निफ्राय
आगष्ट'निफ्राय
औ
अ नोंथाङाथ' दाथ' न'आवनो दं थांथ'वाखै होनोमबा
बावनो दं थाङाखै
लोगोफोर दंखायोना नोंथांजों लोगोसे
बे गफुरनिफ्राय थांनाय लोगोफ्राथ' गैया आं हारसिंसो
औ
फरायनायाव रावखौबो लोगो थोगोन नाङालै हारसिंबाबो फरायनो हायो।
बांद्राय लोगो दिगि मिलायबा माने जायासो ना
ओंखायनो हारसिंनो लाहैबाय आङो
औ
दे होमबा नोंथां टाइमाबो जाबाय
औ औ जागोन दे नोंथां